हेलौ नोंथां
हेलौ‌ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
हेलौ नोंथां खोना हेलौ नोंथां खोनादों ना?
नोंथां खोनादों ना?
मोजां खोनायाखै नोंथां।
हेलौ
ओ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनाबाय नोंथां औ
अब्ला जों दिनै आबहावाखौ माबोरै गोग्गो खालामनो हायो एबा साफा खालामनो हायो। बिनि बागै नोंथाङा मा राहा लागोन माने आबहावाखौ साफा खालामनो थाखाय बा गोग्गो खालामनो थाखाय खौ नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन नामा।
खोनादो
अ एबार खोनाबाय ना नोंथां
हेलौ हेलौ